अ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ?
आं दायो जेबो खालामाखै दे ओरैनो दङ।
अ मोनानि जामुं जानायफोरा जाखांबाय ना नोंथां?
औ जाखांबाय औ
ओ मा ओंख्रिथो जायामोन?
जोंहा माबासोमो ओरैनो दालि जहल ओमफाय ब्रयलारजों आलु भाजिमोन।
अ गथावानो दे
ओमफ्राय नोंथाङालाय?
अ जोंहाथ जाथवाखै नोंथां बानायगासिनो माने लाहार फाहार जागासिनो।
ए
उम उम ओमफाय दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनै एसे सावरायनि
अ हागोन दे सावरायनो।
औ ओ मा होनो नोंथां जोंहा मा होनो बै मानगायारि ओ खैफोद होननाय मोनसे दङ जोंनि गेजेराव दङ नङा होनबा? औ दा मा होनो जा सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां खैफोद आफोद फैयो माने दुखु आफोद बा खैफोद सोमजियो आरो ना गोबां रखोमनि ओ बेवहाय जोंहा माखासे खैफोदफोरा मिथिंगानिफ्रायबो सोमजिनाय दङ आरोना दा बेबायदिनो माने नोंथाङा मि थिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे खैफोदफोरनि बागै माबाफोर मिथिगौबा ओ फंनैसो फोरमायना होनो हा गोन नामा?
ओ हागोन दे ओं।
औ
जों ओरैनो मिथिंगायारि खैफोर होनोबाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ बांग्रिं मावनाय अरगें बेरफ्रुनाय आरो दैबाना अर खामनाय बेफोरनि गासैबो मिथिंगायारि ओ ओ मिथिंगायारि खैफोदनि सिंङाव गोलैयो।
औ
स' बे गासिबो जोङो जों सुबुं समाजजों लोगोसे जोंनि ओ गोबां बिफां लाइफां गासैनिबो बुङो जाखिनि जिब जुनार दं गाससिनिबो जोबोद खहा खालामो ओ स' गिबियावनो बुंनो सानगोन आङो ओ अर्गेन बेरफ्रुनाय जाय जोबोद माने गिथावना ओ जेब्ला बे जेब्ला बियो बेरफ्रुयो जोबोद गिथावना महर लायो जे बिनि गावनि खाथि खाला दानि एरियाखौ गावनि जा ओ लामा लाभा अरगें बेरफ्रुनायनि गनाय लाभा फोरा साग्लोबजोबो आरो ओ बेजों लोगोसे ओ बेनिफ्राय जा गनाय बिस गोनां उखुन्दै जाय ओ साल्फार डाइ अक्साइद ना मा होनो ओ बे गनानै जोब बोर माने गोबां जायगायाव गोसारलांनानै जोमैजों लोगो नांनानै बायदि ओ बिस गोनां अखा हानायनि जाहोनाव ओ सुबुं सुबुंफोरजों लोगोसे बायदि मैया जिब जुनार दाव दावमा दावसा आरो दैमा दैसा गोलैनाय बायदि मैया ओ गा थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो।
उम नंगौ नोंथां।
औ आरो बेनि अनगायैबो ओ ओह। अरगें हाजो बे बेरफ्रुनायनि जाउोनाव गोबां माखासे नोगोर गामि एबा माखासे खल'नि बायदि जायगाफोरा माने ओ सिलिंखार ओ जानो गोनां जायो। स फोरनो आरो ओ नैथियाव दङ जेनेबा बांग्रि मावनाय। ओ बांग्रि मावनायाबो मोनसे मिथिंगायारि खोफैदानो जों बेखौ ज' जों गोदोनि समावबो बांग्रिङा ओ बांग्रिङा जेनेबा मावनो नागिर जोंना मिथियामोन नाथाय जों आथिखालाव गोदान मुनि माने टेक्न'लजि जानाय जों लोगोसे बिगियानारि जौफानायजों लोगोसे जोङो ओ सभाबथ' मबाइल फन एबा ससियेल मिडिया बाहायखायो नालाय आजिखालि बिनि गेजेरजों एसे मिन्थिखा खानायनि जोहै एसेबाबो माने सांग्रां जानायनि जाहोनाव ओ बिनिफ्राय ओ बा बांगलिनिफ्राय जा जा माने जाथाय जानाय बे एसे खमायलांनो हमदों आरो। ओ थेवब्लाबो मो थेवब्लाबो माने रिफफ-बांग्रि मावनायनि ओ बांग्रि मावनायनि जोनाव माने सुबुं अनजिमानि थैनाय जा खहा जानाय बेफोरो खमायदोंबो गासिबो खमाय खमायजोबाखै। ओ गोबां जायगायावनो बांग्रिं जाहोनाव दासिम बायदि मैया ओ जेरै बायदि गोबां सुबुंफोरनि जि-जिउआ गो-गोमालांनो हमो। आरो बायदि मैया आरो ओ जेरैबायदि न' गिदिर गिदिर बिल्डिं फोराबो बायनो गोनां जायो स' बाग्रिं मावनायनि जाहोनावनो गिदिर गिदिर लैथोमाया बायदि सुनामि सोमजिनानै गोबां गिदिर गिदिर नो-ओ-नोगोर सोहोरफोराव ओ लोमसाव फैनायनि जाहोनाव ओ बियाव थानाय सुबुंफोरनिबो गोबां खहा खालामो। स' बे मोनसे आरो नैथि थामथियाव दङ जेनेबा हाग्रामा खामनाय हाग्रामा अर खामनायाबो मोनसे मोनसे ओ मोननै रोखोमनि जायो मोनसेया जेनेबा मानसिया मा मोनसे गावनि गोरोन्थिनि जे गोरोन थि एबा गाव माबा मानसिनि माने साब खाबजाथाव आखल आखुनि जाहोनाव हाग्रामायाव अरा खामो। आरो मोनसे या जाबाय ओ मोनसेया जाबाय मिथिंगायारि माखासे ओ जाब्र'थायाइनि जाहोनावबो हाग्रामाया हाग्रामायाव अर खामो। हाग्रामायाव अर खालामबथ' मिथिखायो हाग्रामायाव जों मा मा थायो मिथिखायो। जेनेबा बायदि रोखोमनि दावमा-दाउसा, जिब जुनार आरो बायदि रोखोमनि बिफां-लाइफांबो थाजोबो हाग्रामायाव स' जेला हाग्रामायाव बे खालामो अब्ला बिसोर गा-गासैबो माने ओ आ-आलाय सिलाय ओरैनो गोदाव सोराव गासिबो थैनो गोनां जायो। स' बेयो बिदिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो जोबोद खहा गोनां। ओ मानो होनोबा ओ बे थानाय बिफां-लाइफांफोरा जुदि सिलिंखार जायोबा खामनानै सांगार जायोब्ला जों जायनिफ्राय माने गो-गोजोन बार मोनो गोजोन अखिसिजेन मोनो जों बेखौ फाय गैया जा लांगोन। ओ ओहो आरो बेनि अनगायैबो बायदि मैया माने ओ ओ मिथिंगायारि खैफोद दंबावो। जेरै दैबानाफोराबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद गो-गोबां जायगायावानो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव माने ओ लैथो लैथोमा दैमा दैसा नि दैया ओ देरनायनि जाहोनाव गोबां जायगाफ्रावनो गामि ओ गामि एरियाफ्रा बा सोहोरनि एरियाफ्राव सहर एरियाफ्राव सहैनायनि जाहोनाव बेफोराव गोबां आबादजों लोगोसे गोबां बायदिसिना माने सुबुंफोरनि जिउनि खहा खालामो आरो न' बांनि खहा खालामो ओ बेफोरबो मोनसे। ओह आरो बारहुंखा बारनायाबो बिनि सिगां मोनसे गोलैयो ओ बारहुंख बिदिनो सुबुंनि गोबां बिफां-लाइफां फोरनि आरो सुबुंनि न'फोरनिखौ खहा खालामो। ओ बे मोनसे। स' बेफोर गासैबो जाबाय मोनसे मिथिंगायारि खैफोद स' बेनोसै नोंथां ओ ओ दा नोंथाङाबो बिनि बागै एसे माने साबसिनै फोरमायनो हागोन नामा जेरै साबसिन माने दा बिनि बागै मा सानो जेनेबा फोरमायनो से बुंनो हागोन नामा
दा बेनोसै नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदियानो जोंहा दानि बावै नोंथाङानो माने मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे जाथायफोर बा जाब्र जाब्रबथायफोरनि माने सायाव माने मोजाङैनो गुवारै फोरमायना होलांबाय जोंहा मा होनो मिथिंगानिफ्राय जानाय माखासे जाब्रबथाय जाथायफोरा दानि नो नोंथां बुंनाय बायदिनो जि ओ मा होनो बारहुंखा बारनाय अरगें बेरफुनाय ओमफ्राय जोंहा दैबाना ना बाग्रिं बांग्रिं ओमफ्राय बिदिनो गोबां दं आरोना दा बेफोरनि बिथिङाव जों माने मा होनो मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बै जाब्रबथाय जाथायफोरा माने माब्लानि समाव माब्लानि समाव माने बे जा जाथाया बा जाब्रबथाया सोमजिगोन जों बेखौ माने मोजाङै मिथिनो हाया दानि नोंगौ दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माने माखासे बिगियानारि जौगाथायनि गेजेरजों जेनेबा मा ओ बारहुंखा बारहुंखाथ' नङा जेनेबा बांग्रिं ओ मा होनो बांग्रि मावनाय आरो बिदिनो बांद्राय अखा हानाय दा बैफोरबायदिखौ माने एसे जोंहा मबाइलनि गेजेरजों इनफरमेसन मोनोब्लाबो बे मा होनो इनफरमेसना माने ओ थारैनो माने सैथो बे नङा माने जाजोबा माब्लाबा समाव जायो नाथाय माब्लाबा समाव जाया बेनिखायनो जोङो माने बुंनो हागोन जे जोंहा मिथिंगानिफ्राय सोमिनाय माखसे ओ जाब्रबथाय जाथायफोरखौ जोङो रावबो माने थि सम मिथियाबा माब्ला जायो बियो रावबो बुंनो हाया होननानै बुंनो हागोन आरो ना
ओम
मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे जाथायफोरा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि समाजाव गोबां ओ खहा जानायखौबो बा खहा खालामलानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां दा जोङो मा होनो जोंहा बे बांग्रिनि बागैनो जों बुंनो थाङोब्ला ओ मा होनो बांग्रि मावनायनि जाउनाव गोबां माने सुबुंफोरनि मा होनो ओ खस्थ'यै लुनाय न' बांफोरा माने बाइख्रुब लांजोबनायखौ जों नुनो मोनो हा गावस्रानाय ओ न' बायनाय बिफां लाइफां गुनाय दा बैफोरखौ जोङ़ो बांग्रि मावनायनि जा जाहोनाव माने जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बेल' नङा जों मा होनो जोंनि मिथिंगायाव माने मिथिंगानि बे मा होनो बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेराव बांद्राय अखा हायोब्ला जोंनि बान्दो बानला दैमा ओ दैसाफोर बेयाव दैया अभारद्राय जायो दा बै अभारद्राय जानायनि जाउनावनो जोंहा जोंनि बे जि दैमा जोंनि बान्दो बानला दा बैफोर बेफोर उसिफावजोबो ओ उसिफावो आरो बान्दोफ्रा बायो बे बायनायनि जाउनाव जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय माखासे गामि बा ओनसोलफोरावहाय बे दै दै माने दैया गिदिर जानानैबा मा ओ मा होनो ओम दैबाना जानानै ओ जोंनि बे ओनसोलाव साग्लोबसारनानै जोंनिनो बे जेन'बा आबादारिफोरनि माखासे मावनाय खेथि ओ बेफोरखौ माने लोमसावजोबो बेजों लोगोसेनो माने न'खौबो लोमसावजोबो लोमनानैनो माने बेबायदिनो हा खुखा खुखिनो माने न'खौबो गुग्रुब होजोबबो आरो दा बैफोराव जोंहा सुबुंनिनो माखासे गोबां खहा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेन'बा दैबाना जायोब्ला जोंनिनो माखासे ओ थांलाय फैलाय राहा लामा बा हान्था मेलानि बिथिङावबो जोंहा जोंनि लामाफोरखौ खुरखायो। अब्ला जोङो माने ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायाव माने जोंहा गोबां खस्थ' जायो ओन-नोङा होमबा नोंथां?
ओम।
औ। दा माने जोंहा जोंनि जिउआवथ' जों माने दाबसे जायगायावनो थाबाय थानानै जोङो रावबो जों गावनि जिउखौ खुंनो हाया। दा बिनि थाखायनो माने गोबां सुबुङानो फालांगि खालामनानै जिउ खुंनायखौ जों नुयो। ओमफाय मा होनो बिदिनो माने फालांगि खुंनायनि बिथिङावबो जोङो नुयो जे जोंहा हान्था मेलायानो गाज्रिब्ला जोंनि हान्थिनो गोनां लामयानो गाज्रिब्ला ओ माबोरै जि जोङो हान्था मा होनो फालांगि खालाम गोन नङा होनबा नोंथां?
ओम।
औ दा बेफोर माने जेंना जेंसिफोरा जोंनि जिउआव माने मोगा मोगि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा जोंहा बे बेफोरनोसै आरो मिथिंगानि माखासे खैफोदफोरा दा जोंहाथ' बुंनानै फोजोबनो हाया। ओ समाबो जाबाय दा बेखिनियावनो जों बे आयदानि बागै सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ औ दे।